हेलोव नोदोना नोंथांङा? औ मा खबर नोंथांहालाय?
मोजां नोंहालाय?
मो आंहाबोथ' जोबोर मोजांङैनो दंङ' औ मा खालामगासि दिनो दं दालाय?
होद दं ओरैनो उन्दुना बिसनायाव ओ इयउटुब नायबाय थानायमोन।
अह इउटुब नायनो नोंथांङा जोबोर मोजां मोनो ना? ओं आथिखालावथ' इउटुब माने बुंबोला इउटुबा फोरोंगिरि बादिसोना?
औ फोरों बादिसो ओमबाबो फोरोंनो सोलोंनोबो मोनोना गोदान गोदान
लोंनोबो मोनो स्कुलाव थांलायलायनो गोनां जाया माखासे माखासे बाथ्राफोरखौ बेयावनो मोनजोबो स्कुलनि फोरोंगिरिफोरा बा कलेजफोरनि फोरोंगिरिफ्रा जिखौ फोरोंङा बेखौ बेवहा लिरना होबानो मोनो। मास्टारफोराथ'ओम खुस स्कुल कलेजनि रायबावोसो नाथाय बे इउ इउटुबा राया लिरना होबानो खिथाजोबो। ओं बिराद मोजांलै बियो
औ बिराद मोजाङो माखौ बुजियाखै लिदनाल' हो माबा फुल माबायानो हाइजोबगोन फोरोंनायानो हाइजोब
फोरोंनायानो हायजोबो ना ओ-ओ ओम नोंथ'ओं गोन माबा फोरोंगिरि बे स्कुलावहा नोङो बा कलेजावहा थाबथा-थाबथाथ' र'- थाबथाथ' होननानै बुंनो हाया नाथाय बे इउटुबावबा इउटुबावबा हानोङो थाबथानोबो होबा हायो थाब-थाबबो बुंहोनो हायो आरो बारहोलायनानै नोङो ओ अरनो हायो आरो सोलोंनो हायो। बेखायनो बिराद मोजां बेबायदि होननानै फरायसालियाव थांनो गारनो नाङा आरो बेल'सो
ओं गारा थांनायलाय गारा एटेनडसबो नांगौ जायोना थांनांगौ।
एटेडेन्सबो नांगौ जायो बै स्कुलाव जिखो-जिखो कलेजाव जिखो-जखो रोङा बेखौ मोजाङैनो सोलोंनो हायो। बेयावनो आथिखालावथ' आरो अन अ अनलाइन ओ। बिराद मोजां बेफो फोरो
उम। मोजांबो हामाबो होनजायो अनला माबा।
नो बै गाज्रि गाज्रिखौ नायबाल'सो हामा। ओमफ्राय मा गेमफोर गेलेबाल'स हामा। उम बा उम मा बा नोङो वेब सिरिस बा फिल्म नायनानै नोङो एडिक टेट जाबा बियो हामा
उम बे टाइमाव हामा जाबाय आरो।
टाइमाव हामा नाथाय नोङो बे माखौबा रोङिखौ नायनाय आबादफोरनि सोमोन्दै फरायनायनि सोमोन्दै बा मा खोबानो जाबाला माबायदि जायो मा जायाबालाय मा जायो। बेफोरफोरखौ नायबोला जों बेवहा जोबोर मोजां मोजां मोनोना बियो बे बे समावहा बिराद मोजां जायो आरो बियो बे बिस- नोंखौबो टिचारदो हामोहाय माबा बान्थासो होनांगौ इउटुबखौबो आंनि बाथौ अ दा औ औ नोङो बे टाइमावहा नोङो मालाबाफोर बै टिचार देयाव एबार' बा नोङो
औ
बिथांमोननो थाखाय नोंथ' जेबोथ' होनो हाया नालाय दा नोङो रि-रिसार्च बेखौनो सोबानो जाबाय बे खालि टिचार दे खालि नों बावगारनाङा आरो बेबो मोनसे आंनि फोरोंगिरि दे होननानै उम
लानसै इसेबां मोजां मोनगोन गोसोनिफ्राय
नोङो रिसार्चखौनो सोना हाबानो जाबाय आरो टिचार फै खालि उम बिदिनो आं आंबो बेबायदि खालामनांसिगोन उम
ओ
ओमफ्राय मा नायोन नोंथाङा
नोंहा बोरै दं बोरै माबा जागासिनो दं माबाफोरा देहाफोरा
देहाफोरा बिराद मोजां जायो बे सिगाङावहा मोदोमा गोरलोद थार जाबायमोन दा मोदोम गोलद जानायनि थाख ओमफ्राय आं बिराद एक्सारसाइस खालामबाय थादों दायो
ओ एक्सारसाइस खालामनायाबो मोजाङानो देहानि थाखाय
ओ ओ बिनि थाखाय खायनो दायो माहाय फिट जाना दोङो आरो
उम
उम उम नुनायावसो नुवा खिन्थु आं गोसो सिंजों साननो लाय गावगायनो फिदनानै ओमफ्राय गोसो सिंदोंनो आङो एक्सारसाइस खालामबाय थायो साननानैनो उन्दुनानै उम गोसोजो खालामनो गोनां जायो उफाय गैया दि बे थाङा बा
लानांगौ जायो देहाखौबो
ओ देहाखौ बेखो लासैनो लांसै गोसोआ जेब्ला कमप्लिट जागोन अब्ला जों आङो देहाजों लासैनो थांनोसै होननानै सानदों आरो आं
उम लासै लासैनो
लासैनो औ नोंथाङालाय मा सा सानो साननानै एक्सारसाइस खालामनायदों देहाया थाजिम जायोना जाया?
गोसोदो साननायदोलाय माबा होनजायो ओ मोजाङै थायो। थानाया माथ्र' गोसो द'सो मोजां जायो आरो माबा दे हादो लानानै मो
अ' अ' अ' देहाया मोजां जाया आरो न' ओम आतसा ओम ओम ओम आंबो बिदिखौनो सानदों थि मा बुंनो आरो आं बेखौनो खालामथ'दों बे साननैसो गोसोआ मानिया मा मा बुंनो आरो गोसो निफुरा
औ
औ बिदि जाहैबाय खोथाया
ओम
बेबायदिनो देहा फारसेबो मोजाङानो दङ गासिबो फारसे मोजाङैनो दङ
जानाय लोंनायालाय बोरै जायो?
बोथ' बेनोसै फुङाव जाबाय फुङाव बोथिसे फुङाव आं दानिया फुङावहा गोगोम जायो
औ औ ओमफ्राय
ओ फुङाव गोगोम जाबाय आमफ्राय साम खौबो गोगोम जाबाय ओमफ्राय मालाबा मोनायावहा जा जाया माब्लाबा बिराद लाइ जायो आरो ना
अ आंनियाथ' फुङाव बिराद लाइ जायो आंनिया
अ' नोंनिया आंनि उल्था
हराव हेभि जायो ओमफ्राय
ओ ओ हो आं दायो बैसो जाबाय नालाय बेनि था बेखायनो आयावहा हरावहा आङो दि हेभि जानो हाला आरो बेसेबांनो जायो इसेबांनो, उन्दुलाय हायो खिन्थु देहा लानानै माहाय दि दिगथार जायो आरो डाइजेसनफोरा मोजां जाया, बिनि थाखायनो आङो दायो मोनायावहाय एसे लाइट खालामनाय जादों आरो
अ आं दायो माङाय सेंग्रा बैसेना माङाय, हायो आङो
ओनों हायो, नों देेनांहो जोबाय जोंफोरनि बैसो जाबोला नोङो दा देनङो नोंबो बिदि खालामदो आरो मालायफोरखौबो बुजायनो हागोन आरो आं जेरै बुजायो औ दा नों ओ औ औ औ औ औ दायो नोंथाङा जास उम माने बेसेबां हायो इन्जय ला आरो जा लों उम देहा बानायना ला मानो आं माने स समावहा दायो जायाबोला बिराद दुरबल जालांगोन जोङो बै समाव जाबाय बोलो बानायना लाबाय गोग्गोम जाबाय दायोबो गोगोमानो दायो थेवबाबो मोजां नुनो थाखाय देहाखौ फिट नुनो थाखाय उदैखौ फिसा नुनो थाखाय एसे लासै लासै खालामनो गोनां बेफोरखौ जिखौ बुंदों बेफोर, खोब बाहायनो गोनां जाबाय आरो
औ दाबादियाव जायैयाबो खामानि द्राय जायोना?
हा आं नो नों नों जा नोंबा जा नोंथाङा जेबो प्रब्लेम गैया नोंहा, प्रब्लेमहा जादों जों आंसो नङा होमबा उम बैसो जाबाय जेसेबांनो जागोन। जेसेब बांनो बेदर जागोन, बोरमा जागोन अमा जागोन बेफोरफोरखौ लायबाय था थाब्ला माने प्रेसारफोरा बा सुगारफोरा हमनो नागिरो आरो दा बेखौ गि औ बेखौ गिनानैनो थेवबाबो आं ङो जेनेबा बेनि बेदरखौ जानायखौ गाराखै बेदरा सामफुवाव मालाबा फुङावबो थायो। खिन्थु मोनायावबा बेफोर खो गारनाय जाबाय आरो लोगोसे बिदि टाइमावनो सोरबा होबाला बेखौबा रावबो जाया होननानै बुङो आरो आङो मालाय होनायखौ जायो मालाय होनायखौ जायो बिसोर बिसोरबो दुखु आ बिराद दुख मोनगो नों आंनो दायो होबाबोथ' नोंबो दुखु मोनगोन ना
औ नों जायाबा
ओ ओ बिनि थाखायनो आङो बेखो आङो जानो गोनां जाहैयो सानसेयाव जेनेबा हप्तायाव सानसे बा मासाव सानसेया बेफोरो जेबो जाया बिनि थाखायनो आं जानो गोनां जायो यो आरो
ओम
आंनि जानायजों लोगोसे गुबुना खुसि मोनदोंबा आं बेखो जानांगोन नङा होमब्ला
ओम लाबा दुखु खोनाबो माबा जायोना गावबो दुखु मोनो
गावबो दुखु मोनो ओ बेबायदिया ओ आरो इदिया मालायफोरखौ होनायखौ जायाब्ला बेखोनो साननानै साननानै आरो आंहा दुखु जानानै देहाया आरो बेयावबो हामा जालायबा आरो दिग
ओम औ इमसनेलिबो हामा जालांगोन देहाया
औ-औ-औ-औ बेनो बेनो मा बुंनो आरो फंबाय बैसो जाबाय बेफोरखो साननो गोनां जाहैयो माला थांगोन बेफोरखौबो मिथिलायलाङा नङा होमब्ला
औ माला औ गाबोननो दोङो गा दिनैनो गैया ओ दि
गाबोननो गैयासो नोंया उल्था जादों हो गाबोन थाना आरो दिननि माब्रै गैया जानो ओम जाफ्लाङो बेबायदिनो बुं बुंनो नों सेंग्राना एसे बेखौनो बुंफ्लांनाय जाहैयो
ओम
ओम खबरफोराथ' होनबाथ' नोंहाबो
खबराथ' मोजाङानो नोंहालाय दा बेदराथ' फुङाव बोरमा होनायमोन
बोरमा ओत्सा आमफ्राय
ओमफाय दालि दङमोन ओमफ्राय केरेलादो आलु दो
अ नों के केरेला मोजां मोनोना मोना
केरेलाखौ मोनो मोननाय बाद माथ्र' इमानबो गोखा जानाङा आरो
अ अ माने फ्रायखौ नोङो बिराद गाहाम मोनो आरो न' फ्राय मोनजाबोला अ अ दे थिगानो होमबालाय आंहाथ' थ' मा बुंनोमोन दिनैया बिराद मोजांमोन दिनैया फुङावहानो आङो भल दालि आलु बिदि संना जाबाय आरो सानफुआव आं दिनै निरामिसानो खिन्थु भेन्दि दङमोन ओ भेन्दि भाजि लाइ भाजि ओमफ्राय लोगोसे दालिबो दङमोन आरो
औ दालिया जोंनि माबा जाबाय दारिया जोंनि फेभरेट
औ औ औ दे अब्लालाय आं दोनथ'नाय जासिगोन दिनै मोनाबिलिनि थाखाय एसेनोसै गोजोन्थों